औ नोंथां नोंथाङा औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दं?
आंथ' दा नोंथां ओरैनो दंथ'यो दा।
अ आं नोंथांजों एसे दसे सम माने ओरैनो दंबा माने जोंनि बर' समाजनि माने ओनसोलफोरखौ जोंनि ओरैनि ओनसोल नोंसिनिथिंजायनि ओरैनो ओनसोल बेफोरखौसो रायल्लायनो एसे माबे लानानै फैदोंमोन आरो माने
औ राय्लायजागोन नोंथां जेनेबा नोंसिनि ओनसोल जोंनि ओनसोल माबायदि जौगानाय बेखौ लानानै रायलायनो होनदों नङा होमबा नोंथाङा?
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलथिं जेन'बा सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदि जौगानाय? ओरैनो
ओरैनोथ' नोंथां बुंनो थाङोबा जोंखैजाय माने गेजेरावनो होननानै बुंनांगोन आरोना नोंथां बांद्रायबो नङा माने खमद्रायबो नङा आरो नोंथां।
औ औ जोंनिथिं ओ बेबायदियानो खिन्थु गोदोनि समाव जेरैबायदिमोन। दा एसे जौगासिनबाय आरो दानि जेनेबा बा लाइमोनफोरखौ नायोबानायखौ जों नुनो मोनबाय माने सोलोंथाइ बिथिङाव आरो दाथ' आथिखालाव गोबां गभारनमेन्ट जबफोरनि माने प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ माने गावसिनि थांखियाव होसोनायाव दा नोंथांमोननिथिं लाइमोनफोरा माबायदि जेनेबा गावनि थांखियाव होसोनायाव माबायदि मुखुब जानानै दं नोंथां।
बिदिनो नोंथां माने बयहाबो माने लाइमोनफ्रानो माने थांना थानो थाखाय मोनसे नङा मोनसेथ' लाइफआव मोनसे नङा मोनसे साक्सेसथ' जानांगोन नङा नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
औ माने बिदिनो फरायनायनि बेलायाव औ माने बिदिनो जों खैबो माने गाव गावबागाव फरायनायफोरखौ मोजाङै माने दा गोदोनिफ्राय एसे सोलायसिनबाय आरो माने नोंथां।
औ औ जेनेबा गोदोहाय औ खोनादों। नोंथां खोनादों माबायदिमोन थासारिफोरा जेनेबा ओमफ्राय दा मा बायदि जाफैखो गोदोनि थासारिया माबायदि सोलायनाय फैखो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन।
औ औ दे माने गोदोनिखौ बुंनो थाङोबा माने जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव माने गोदोनि बुंनो थांबाथ' जोंनि सोलोंथाइयाव माने गोग्लैसोनो दांगौनानै जोंनि माने गोदोनि समावहाय बिदिनो गोदोनि समाव मोजां लामा गैयामोन बा स्कुलफ्रानो मोजां फोरोंगिरि गैयामोन। गामिफ्राव बा ओनसोलफ्राव बिदिनो हान्था मेलाफ्राबो स्कुलफ्राबो गोजान गोजान बिदिनि थाखाय माने सोलोंनायाबो सोलोंनायफ्राबो एसे प्रब्लेम जायोमोन आरो नोंथां आरो गोदोनि समाव माने जोंना गामि ओनसोलाव माने बहुद माने जौ लोंनाय बेफोरबायदि जायोमोन आरो लाइमोन बेफोरनि थाखाय बारा मोजां नङामोन आरो नोंथां गोदोनि समाव औ ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो दा आजिखालि बा दानि जुगाव माने गोदोनिख्रुइ बुहुद जौगानाय होननानै बुंनांगोन आरो नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
ओनसोलाव बा गामि गामि माने जों ओनसो लाइमोनफ्रानो माने जों मोनसे मोनसे माने आफाद दानानै लानाय जायो आरो नोंथां माने जोंनि सोलोंथाइनि बिथिं बा जोंनि जिउआव माबाफोर जानो साननायनि थाखाय माने मटिभेसन खालामनाय बेफोरबायदिनि थाखाय मोनसे मोनसे आफाद दानानै लानाय जायो आरो माने जोंनिखौदा बेफोरनि थाखाय दा जोंनिखै सोलोंथायाइयाव एसे माने जौगाहांनायखौ जों नुबोगासिनो।
औ औ दा बेफोरबायाददि जेनेबा औ आफादफोर दानानै दोनोबाथ' बिराद मोजां नों थां माने सोलोंथाइ बि बिथिङाव दावगानो हानाय ओम जेनेबा फरायनो हायै फरायसाफोरखौ बा इयुन जोलैनि गथ'फोर खौ फोरोंनायाव जुदि बेफोरबायदि बोसोनफोर होनानै जुदि मोजां लामा सोलोंथाइ बिथिङाव जुदि साखा फारा खालामनो हायोब्ला माने दानि जेनेबा फैबाय थानाय इयुनाव दाथ' जेनेबा
फारफ्रोमबो बिथिंखौ नायोब्ला मानि गासैबो बिथिङावनो एसे सोलायनाय फैजोबबाय नङा होमबा दा जौगानाय जोंनो जोंनि बर' समाजाव जौगानो थाखाय माने गोबां सोलोंथाइनि गोनांथि दं आरो दा नोंथांमोननाय बायदिनो जुदि आफाद फोर दानानै जुदि लाइमोनफोरखौ बेबायदि साखा फारा खालामोबा सोलोंथाइ बिथिङाव फारफ्रोमथिंबो जुदि आखा फाखा खालामोबा माने जोंनि बर' समाजावहाय जौगाबोनायखौ जों थाबैनो नुनो मोनगोन आरो नोंथां जोंनि जायगायाव बो बेबायदिनो नोंथां नोंसिनि बायदिनो खिन्थु जोंनियाव दा एथबां मानि बेबायदि नङा आरो माने गोदोनि समावथ' सोलोंथाइ बि बिथिङाव अनेक उन जानानै दङमोन दां। दा जोंनियावबो एसे माने होबाय आरो जेनेबा एल पि स्कुलफोर गैयामोन दा एसे एसे जाबोबाय
औ
सरखारफोराबो एसे मोजाङै नायबाय जौगानायखौ नुबाय आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
औ
होमबाथ' नोंथां मोनथिं बो बेफोरबायदि
औ दाथ' फैबाय नोंथां माने गोदो औ गोदोथ' जेनेबा एकदमबारे बारा गैयामोन नालाय नोंथाङा माबा बुंदोंमोन नोंथां?
ओ सोलोंथाइनि बेगावथ' बुंबाय ओमफ्राय दा ओरैनो गामि ओनसोलाव माने गामि ओनसोलफ्रा जौगानायफ्रा बा सुबुंफोरनि साननाय हनाय बेफोरो माबायदि रोखोमनि जानानै दं दामानि गोदोनि आरो दानि औ बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ जोंनि समावथ' अनेखखौनो होननानै बुंनांगोन माने जोंनि जायगाया नोंथां रिजार्भआवबो जाबाय नालाय गामि खना हाग्रा सेराव दैमा सेराव रायजो जानानै रायजो थानाय नालाय थां माने जोंनि गामि ओनसोलाव मानि लेखा फरा फरायनाय सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा माने एसे खम जानाय ना बे बिथिङावहाय गोदोनि समाव एसे उन जानानै दङमोन दां सोलोंथाइ बिथिङाव दा जोंनियाव अनेक सोलायनाय फैबाय माने गोदोनि समाव स्कुल कलेज बेबायदि एल पि स्कुलफोर गैयामोन जायनि जाहोन ओनसोलनि बा जोंनि गामिनि सुबुंफोरा मोजां सोलोंथाइ लानो हायैयाव मोजां रोखोमनि गामिफोरखौ बेंबोनो हायाखैमोन मोजां रोखोमनि सासन खालामनो हायाखैमोन माब्रै खालामबा माबायदि जिदि जौगायो गामिया मा खालामबा जौगायो बेफोरनि बारै मानि जेबो मोनथियामोन आरो नोंथां दा अनेक सोलोंथाइ बिथिङाव सोलोंथाइ लानानै माने जौगाबोबाय आरो नोंथां दा नोंथांमोननिथिं माबायदि जेनेबा बे नोंथांमोननि गामियाव माबायदि माने दावगानाय जागासिनो दामानि जेनेबा गोदोनि समाव माबायदिमोन आरो दानि समाव
जोंनिखै बुंनो थाङोबाथ' नोंथां माने गोदोनि समाव जों बहुत बुंनो थाङोबा माने हान्था मेला नि बेलायावबो होन माने लामा सामा बेफोरावबो होन लामा सामा आरि बेफोरबो गासैबो माने एकदम माने गोग्लैसोनायमोन आरो हाग्रा बारि बेफोरबायदिनो माने दाथ' नै दैज्लां बोथोरबो दैज्लां बोथोराव माने दैजलां बोथोर समावहाय गोदोनि समाव माने लामा माने थाबायनो हानायनि माने मोजां लामा नङामोन आरो माने गोदोनि समाव नोंथां
औ औ
माने ओमफ्राय दा बेफोरबायदिनो दा एसे जौगाबोबाय मानसिनि साननाय हनायबाबो माने गोदोनि समाव माने मोजां नङामोन बा मोजाङै साननो रोङामोन माने गोदोनि समावथ' जोंनि सुबुंफ्रा लोंनाय जानायजोंनो गोदोसोनानै थायोमोन आरो नोंथां माने जोंनि जाय जायगाफ्रावबो मोजां
औ
नि खाथि जोंना एसे माने दैबानाफोरबो जायो दैज्लां बोथोर समाव माने जोंनि जायगानि सुबुंफ्रानो माने बेफोरखौ मारैबा दै बानानिफ्राय बारग'नो हागोन बेफोरखौ साननो हानाय गोहो एबा रोंनाय बिदि गैयामोन आरो गोदोनि समाव दासो माने जोंना दानि जुगावसो माने एसे साननाय हनायफ्राबो माने जौगानायजों लोगोसे माने दा जोंहा बिदिनो एसे साबसिनाव फैबाय आरो नोंथां बिदिनो माने ओनसोलनिफ्राय औ औ नंगौ नोंथाङा माने हान्था मेलायावबो माने बहु प्रब्लेम जायोम आरो गोनि समाव गामि ओनसोलनिफ्राय ओरै बिदिनो हा बेफोराव बहुद प्रब्लेम जायोमोन आरो नोंथां ओमफ्राय दानि जुगावथ' बेफोरबायदिखौ माने नुनो मोनसै आरो नोंथां जौगाबोनायनि जाहोनाव
औ औ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव होनबा गोदोनि समाव एसे लोंनाय जानायजों माने नाय जेनेब बालायथादोंमोन नामा जेनेबा गोदोनि समावथ' एसेबाबो लोंनाय जानाय बिदि माबाफोरा सोलिबोयोमोन हयथ' नंगौ बर' समाजाव बे मोनसे नेमखान्थि दङ जेन'बा हाबा हुखा जायोब्ला जानाय लोंनाया जोंनि बर' समाजनि मोन साफ्रोमबो हाबा हखायावनो जाखायो नङा होमबा नोंथां दा जोंनि ओरै ओनसोल ओनसोलावहाय एथबां मानि जानाय लोंनायफोरा माने जाला आरो एथबां माने हाबा हुखा जायोब्लाबो बांद्राय जाला आरो दा नोंथांमोननि ओनसोल जों दाबो सोलियो नामा
औ सोलियो सोलिनाया नोंथां बिदिनो हाबा हुखा सावरि बादालि बेफोरबायदियाव माने लोंनाय जानाया जोंखैजायो बुहुद खुब सोलियो आरो माने नोंथां औ दासो माने नै दा जोंनि औ नोंथाङ माबा होनदों नामा नोंथां
दामानि दासिमबो जेन'बा सावरि बादालि हाबा अखाफोराबो सोलिबाय थायो नामा माने
सोलियो नोंथां बिदिनो थेवब्लाबो गोदोनिफ्राय एसे खम जानायखौ नुनो मोनो मोनबाय आरो नोंथां
जेनेबा सोलोंथाइ बिथिङावबो दा दावगाबाय नङा होमबा जोंनिथिंबो सोलियो सोलिनाया खिन्थु सोलोंथाइ बिथिङाव दावगानाय हिसाबै दा खम जाबाय आरो एसे
औ नंगौ नोंथां
दा होमबा नोंथां नोंसिनिथिं दासिमबो एसे सोलिबावो होमबाना
औ औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय नोंथां जोंना नै समाबो जाबायमोन नोंथां
औ औ नोंथां औ होमबा जोङो उनाव रायज्लायफिनसै नामा नोंथां मोजां उनाव लोगो मोनबा मोजां रायज्लायफिनसै नोंथां।
औ दे जागोन दे नोंथां।
आ
असगथानालाय।